हेलौ
औ हेल' नोंथां खोनादों
औ नोंथां खोन हादों आं
बिदिबा दिनै जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै दा जोंनि आयदायानो जाहैबाय। जोंहा जोंनि जोंनि दोरोङारि जाय जोंहा जोंनि ओंख्रिफोर दं आर ना नोंथां। औ बे ओंख्रिफोरखौनो होन बा जोंनि दोरोङारि जौ जाय जौखौ जों जि आइटेक मोननो हादों भारत सोररखारारनिफ्राय औ बेफोरखौनो होन जों माब्रै बे ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रिखौ जोङो जोंथ' गासिबो मोनथिखायो नालाय गोरोङारि ओंख्रिया जोंना जोबोद गोथाव जायो आरो बेखौ जों संनो गासैबो रोंखायो आरो मा मा जिनिस नांगौ बे संनाय फोरावहा जों गासैबो मोनथियो बे दोरोङारि ओंख्रिखौ जों माबोरै दस्रा बा गुबुन जायगाफ्रावहा बा जोंनि हादोर नाङै नेसनेल लेभेलाव बा स्टेट लेबेलाव जों माबोरै बेखौ मुंदांखा खालामनो हायो आर ना जेरै नोंथाङा मोनथिगौ जों जानाय जायखौ जों फिथा मोजां मोनो जानो मेथाइफोर जेरै सिंग्रा नङा होमबा नोंथां बे साम'सा जे होनो कसुरि साम'सा बेफोरथ' जोंनि आसामनि थागिबिफोरनि जाग्रा मेथाइ नङा नङा होमबा नोंथां
बे जाबाय सा सानजा भारत फोरनिसो स सानजा नङा नोंथां सा भारत सा भारतनि सोरोबिफोरो जा रायाफ्रा बेखौनो जों द जे बेयो मुंदांखा ज जाबाय नङा होमबा बेफोरो
नांगौ थारैनो जेरै जों बेंगलनि रुसुगल्ला
औ रसगल्ला बे जाबाय बेंगलनि बे जाबाय बेफोरथ' मुंदांखाथार जों गासैबो जायो बेखौ हादोर नाङैनो जायो बा गुबुन हादोरावबो जानाय जायो। थ' बेबायदिनो जोंनि आसाम हादोरसानि जिथुुबा जों दोरोङारि ओंख्रिफोर बा जौफोर नङाबा मा जोंनि फिथाफोर जायखौ जों लावदुम फिथा होनो एन्थाब फिथा होनो बा जिखुनु फिथा दं जेरै लादु नारेंखलनि लादु बा सिबिनि लादुफोर दं बेफोरखौ जों माबोर्रै माने नेसनेल लेभेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव जों माबोरै बेखौ मुंदांखा खालामनो हायो आरोना नोंथां बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै बिदिबा जों दा बिदिबा नोंथाङा जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ जों माबोरै माने जों गोजौ थाखोआव खौ लाबोनो हायो एबा गुबुन गुबुन सुबुंफोरजों मोनथिजानाय मुंदांखा जाहोनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायदो बा नोंथाङा बुंद बिदिबा
नंगौ जोबोद मोजां बे मोनसे जोंनि हारिनि गोजाम दोरोङारि ओंख्रिखौ जुदि बेबायदि लेबेलाव जुदि लांनो हायोबा खुब जोंनि मोनसे हारिनिनो सिनायथि थागोन आरो खुब बयबो बेबायदि मोजां ओंख्रिखौ मोनजायोब्ला गोसोआव माने गोजोननायखौ बयबो लानो हागोन। आं सानो आरो बे मोनसे जोंनि सावरायनो गोनां आयदा होननानै आं बेखौ बजबनानै लायो आरो नंगौ दा दोरोङारि ओंख्रि होनोबा जों गाहायै मिथिनाय बायदिनो आं मोननैसो मुंखौल' मख'गोन आरो मानि थाखाय जों बेखौ गोजौ लांनो बेखौसो बांसिन सावरायनाय जागोन नोंथां आं बुंनानै दोनखाबाय
औ
दा दोरोङारि ओंख्रि होनोबा जोंहा अनला खारै नङा होमबा अनला खारै होनोबा जोंहा गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा जेबो ओंख्रि गैयाबा बेखौनो आलासि थाङोबा संनानै जाहोयोमोन। बेहायबो जोंहा खुगा मेथाइ मोननो थाङो थिं थख' खारै मसला ना बेदर गैयाबोला खारि अनदोला बे फोरबायदि खुगा मेथाइबो जों मोननो हायो दा बे मोनसे जाहैबाय बेनिफ्राय जोङो लानो हायो नारजि नारजि अमा नङा होनबा दा बिनिफ्राय लाबावनो हायो जोङो सबाय दाउ, सबाय साम'
नंगौ।
बिदिनो माने गुबुन गुबुन रोखोमै संनाय आरो बिदिनो बेसोर जाहैबाय दा बिनिनो जों गोजौआव लांनो थाखाय सुबिदानि
नंगौ
दा आंनि नुनायाव आथिखाल खालाव जुदि जों बे ओंख्रिफोरखौ जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ गोजौआव लांनोब्ला गाहायै फार्स्ट अफ अल जों बिनि ओ संनायनि इडुकेसनखौ होग्रोनांगोन माखासे जोंहा फुड इन्स्टिटिउसन थायो जेरै-कुकिंनि इन्स्टिटिउसन नङा होमब्ला नोंथाओ इडुकेसन दा बेफोरबायदि इडुकेसनफोराव जोंनि बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ संनाय नै फोरोंनांगोन गोबां माने सोलोंसाफोरनो आरो जों स्टेन्डार्ड लेभेलाव मोजां माने ओ हाइ क्लास जेनेबा मोजां रेस्टुरेन्ट हटेल बेफोरबायदियाव जोङो स्टेन्डादै बेफोर ओंख्रिखौ संनानै जाहोनांगोन अब्ला ओ मानसिफोरा बेनि सोंथि खालामगोन मा ओंख्रि माजों संदों आरो बिनि सायावबो जोङो ओ मोजाङै माने बे ओंख्रिया माब्रै जादों माखौ बानायदों बेनि माखासे
डिसक्रिपसनखौ जों खोन्थानो हानांगोन फोरमायनो हानांगोन। बेजों लोगोसे जोङो ओ बेहाय बेखौ जायोबा जोंहा देहानि मा मा मुलाम्फा आथिखालावथ' जों नुनो मोनो गोबां माने जाय बिथांमोनहा ओ मोजां माने सोलोंथाइ मोननाय बा मोजां थाखोनि मानसिफोर बिसोरो जानायनि उनाव जों बेनिफ्राय मा बेनिफिटस जागोन बेखौ सिगां सानग्रोनानै जायो होननानै आं मिथिनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोंनि बेफोरबायदि ओंख्रियाबो जोंनाव बेबायदि बेनिफिट सुखौ होनो हानाय ओ गोहोआ दं होननानै हयथ' आं सानो। जेराव आं जाय जाग्रा हिसाबै आं मोननो हायो। बेनिफ्राय जुदि अनला दाउ अनला मेवाइ दाउ जायोब्ला नोङो माने जथेस्थ' नों बोलोखौ मोनखागोन खा आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ मानो होनोबा जोंहा ओ अनला जानो थाखायथ' माइरं गुन्दैसोखा जेराव बेयो कार्ब'हाइद्रेट नोङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ दा बेहाय जथेस्थ' भिटामिन। कार्ब'हाइद्रेटआ दंखायो मानो होनबा बेखौ। माइरंखौनो जों ग्रेन खालामनानैसो बेहाय दैजों माने लगायनानै गोदौहोनाय जायो नालाय। दा बेहाय बै कार्ब'हाइद्रेटआ माने मेल माने लगायनानै दैजों लगायनानै माने बेव गोजावनानै थायो आरो दा बेफोरावनो जोंनि देहायाव माने खुब थाबैनो बोलो होयो सक्ति होयो आरो। दा गोजौआव लांनो थाखाय आं बेखौ बुंबावगोन जेरै- जोङो माखासे कुकिं इन्स्टिटिउसनफ्राव जोङो बे जोंनि ओंख्रिफोरखौ संनानै ओ गुबुनफोरनो फोरोंनांगोन। आरो जोंनि माखासे गोरों गोराफोराबो बेखौ स्टेप लानांगोन जोंनि अनलि आसा मावल' नङा आसामनि अनगायैबो जोंहा गोबां टुरिजिम प्लेसफोर दं बेफोरबायदि जायगाफोराव रेस्टुरेन्ट हटेलफोराव जों बेखौ प्रमट खालामनांगोन। माखासे जोङो बेनि थाखाय भिडिअ'स खालामनांगोन बेनार बानायनांगोन एडभार्टाइसनि थाखाय बे ओंख्रिनि थाखाय। नङा होमबा नोंथां औ दा बेनि थाखाय जों माखासे फो सावनायनि गोनां दं आरो नङाब्ला जों जोंनि जायगायावल' जानानै बेखौ दोनबाय थायोब्ला जेरै गुबुन हारिनि गुबुन हारिनि जाग्राया जेरै जोंनि जायगायाव जायगा लाफैदों खिन्थु जोंनि जाग्राया गुबुन जायगायाव बेबायदि जायगा ला जायगा लानो हायाखै मानो होनोबा आं सानो नोंथां जोंनि मानसिफोरा माने बेसेबांसिम आथि खालाव सानाखै बेनिखायनो बेबायदि थाबथानानै दं जुदि साननायमोनब्ला ओ जोंनि बेफोरबायदि जाग्रायाबो सौहैगौमोन आं बेखौबो बुंनो हायो आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां दा बिदिबा जोंहा आरो जोग जोबोद मोजां मोजां फिथा फोर दं नङा होमबा जों जानाय जेरै सिबिंनि सिबिंजों बानायनाय फिथाफोर। आरो जोंथ' बांसिनानो जों बे प्रसेस जाय जों सिनि होनना बुङो। सिनिखौथ' जों बाहायनाय जाया बांसिनै गोदोनिफ्रायनो। जों गुर मेथाइसों बे जों जायगायाव खुसेर बिदैनिफ्राय बानायनाय गुर मेथाइ। बेनिफ्रायसो जों ओ जोंहा गोदैखौ जानाय जायोमोन नङा होमबा गोदो गोदायबो। बा आथिखालावबो बेनो जों जेब्ला जों फिथा सावो न'आवहा जेब्ला जों। फोरबोफोर जायो बा ओरैनो मालाबा आलासिफोर फैबा बा न'आव जानो होननानैबो जों। फिथा सावो जेरै माइब्रानि। माइब्राजों जों माखौ बानायो होनोबा जोङो एनथाब फिथाफोरखौ बानायो नङा होमबा। नोंथां औ माइब्रानि बे सिथाबो नालाय। आथा जायोना एसे माइब्रा माइरङा। माइब्रंनि अन गुन्दैया ओंखायनो एनथाब फिथाया मोजाङै जायो आरो। बे एन्थाब फिथायाथ' जोंहा जोबोद मोजां बेफोरो उदै गाज्रि बिदिबो खालाम नायबो नङा।
खालामो खालामो
जाय जिनिसफ्रा जों थाव। बांद्राय जाबा जोंहा उदैफ्रा गाज्रि जायो बा देहानि खहा जायो नङा होमबा नोंथां। थ' बेबायदिनो जोंहा जुदि एन्थाब फिथाखौ जोङो बा जों नारेंखलनि लादुफोर खौ बा सिबिंनि लादुफोरखौ जों जुदि गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय जों जुदि ओ बिनि फोसावनायफोरखौ जों बांसिन खामो बा जों बेखौ माबोरै बानायो बेनि पद्धथिफोरखौ बानायनायनि बेखौ जों जुदि ओ द स्राफोरनो बा गुबुनफोरनो जोङो जों ओ सिखायनो हायो आर ना। अब्लानिया जोङो गोबां जों ओ ओ मुंदांखाबो जानो हागोन नङा होमबा जेरै ओ आं नोंथांनो सिगाङावनो मख'दों जे बे सान सा भारतनि बे जायोखौबा जों कचुरि सिंग्रा बा साम'सा बेफोरो बा जोंनि भारतनि जेरै जों दसाफोर बेफोरथ' जोबोद मुंदांखा नङा होमबा नोंथां औ औ बेबायदिनो जोंनि बे फिथाफ्राबो जोंहा बे इन्टारनेसनेल बा नेसनेल बाजारफ्राव जायगा लानो हागोन आर ना नोंथां। आं बेखौ सानो आरोना। औ जों बेखौ खौ मोजाङै जोङो प्रमट खालामनांगोन आरोना जोङो जेरै आ लावदुम फिथा आरो जोंहा एन्थाब फिथा जोबोद मोजां आरो बेफोरो जोंहा देहानि माने गाज्रि जानायनि जेबो ओ बेबायदि लामा गैया आरोना बेखौ देहा गाज्रि खामग्रा बांद्राय जाबाबो माने बे मोजां दा बेबायदिनो आरो बेफोरावहा खरसाबो बारा गैया। नङा होमबा नोंथां औ। आरो बेबायदिनो दं जोंहा जानायखौ दोरोङारि ओंख्रि जानाया जाहैबाय जोंहा नोंथाङाथ' मख'जोबखाबाय अनला ओंख्रि साम' सबाय बेफोर बेफोरखौ आरो बेबायदिनो लोगोसे जोंहा नाफाम दं, जायखौ जों नाफाम होनना बुङो नोंथां।
नोंगौ।
बे नाफामखौबो जों माने बेबादिनो खालामामनो हायो आरोना गोजौआवहा। आ लांनो हायो जों फाननो हायो बा जों बेखौ अनलाइन अर्डार खालामहोनानै बेबायदिबो खालामनो हायो आरोना। नोंथां औ बे नाफामावथ' जोंहा जि आइटेक मोननाय नङा होमबा नोंथां
नोंगौ।
नोंगौ औ। बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि आ जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौनो होन बा जोंनि दोरोङारि फिथाफोरखौ नो होन बेफोरखौ जों माने ओ जों मोजाङै जोङो बेबायदि आ संनाय बा खावनायफोरखौ जों फोरोंहोनानै बा जोङो बेनि फोसावनायफोरखौ जों बांसिन खामोनानै जों गुबुन गुबुन मानसि फोरनोबो जोङो बेखौ मोन्थिहोनांगोन आरोना। आरो बेबायदिनो जों गावनि दोरोङारि ओंख्रिफोरजोंनो जों गावनि रांखान्थि बा रां हरै बिथिङावबो जों जौगानो हागोन आरो नोंथां।
नोंगौ थारैनो।
औ बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां। औ दे दोनथ'नोसै। दे होनबा गोजोनबाय नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां आंनिफ्रायबो। दे